हा नोंथां
आहा
खोनादों दा ना? हेलौ,
औ हेल'
अ दे खोनादोंना खोनायाखै? खोनादों औ खोनादों औ अ नों गा फ्रिना नंगौना नङा फ्रिदा ना?
औ औ फ्रियानो दे।
हेलौ, औ मोनसे टपिकनि सायाव जों औ खोनादों। मोनसे टपिकनि सायाव राय
रायलाय ओ रायलायजागोन दे औ औ रायलायजागोन ।
बर'फोर ना मा ओंख्रि बा बेदरफोरखौ मा रोखोमै मा मा रोखोमनि संनानै जायो ना बिनि सायाव आरो मा मा मैगंफोरखौ जोंनि बर'फ्रा दोननानै जानो गोरों बेनि सायाव एसे सावरायनोसै आरो ना अब्ला आं गिबियाव बुंग्रोनोसै ना बर' फ्रा मा मा रोखोमनि ओंख्रि संनानै जायो होनो बा ना बर'फ्राथ' गोबां रोखोमनि संनानै जानो गोरों ना गोदोनिफ्रायनो जेरै ना मेनानै ना मानि मेनानै जानाय हुदाबो दं आरो लोगोसे हांनानै जानाय ना हांनानै जानाय आरो बाथोन ना बा थोन सिफ्लेनाय बा बाथोन देनानै जानाय बेनि उनाव आरो बा लाब्रा ना बाथोन बायदि लाब्रा संनानै जानाय बिनि उनाव आरो माने इसे बिदै गोनां बा रोसि गोनां बिदिबो जायो आरो भाजाबो जानो गोरों ना गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं बा बेदरानो हग बिदि संनानै जानो गोरों आरो ना अ बर'फ्रा माने गोदोनिफ्रायनो बिदियाव माने आखा फाखा खा आरोना संना जानायावहाय ओरैनो बाथोन ना बाथोन होनोबाथ' जोङो बर'फ्रा बांसिनै खांख्राइ, बेनि उनाव आरो गांजेमा ना गांजेमा होनोबाथाय बर'नि जोबोद ना मिथिजाथारनाय आरोना बाथोन गांजेमा बाथोन होनबाथाय बयबो गोथाव मोनो आरो बर'फ्रा बिनि अनगायैबो बेलेग गुबुन जिनिस फोरखौबो माने बेलेग मैगं फोरख
खौबो माने ना दुफुल बारनाय नुयो आरो बिदिनो बिलाथि ना ओरैनो ना बाथोन
हेल' मोजां नायाखै नामा हेल हेल हेल हेल हेल
हेल ओहो आं माने मोजां खैफैयाखै। मोजां खोनाफैया नोंनिखौ
औ दे खोनाबाय आं नोंनिखौ मोजां आंबो बारा मोजां खोनायाखैमोन नोंनिखौ। माने बर'फ्राथ खारै ना? खारै जाग्रा नालाय ना गोदोनिफ्रायनो गोबां मैगंखौ खारै जायो जेरै लाफा ना। लाफा खारै- बिदिनो अनला खारै- सबाय खारै- औ बिदिनो आरो गोबां खायसेया माने माखासे मैगंफोरखौनो खारैजों जानाय हुदा दङ ना?
औ
माने खायसेया माने थाव बारा जाया बिदिनो बांसिन बर'फ्रानो थावखौ खम जायोना गोदोनिफ्रायनो? आथिखालावसो थावजों जों एवखा बायदिखौ जायो आरो ना गोदोथ माने थावजों बाराखौ जायामोन रुनानै बा खारैजोंनोबो बांसिन जायोमोन ना? गोदोनि समावहाय औ बिदिनो बेदरफोरखौलसो माने एसे थावजों जायोमोन खोमा। आरो गोदोनि समावथ थावनि दिहुनथाइ बा थावखौ जों दिहुनि समाव बेखौबो माने रुनानैसो जायोमोन
रुनानै जायोमोन औ।
औ हांनानै सावनानैसो औ हांनानै सावनानै सो जायोमोन माने थावनि थाव ओंखारनायनि उनावसो लासै लासै बिदिनो फ्राय बा एवनानै जानो रोंदों ना सिगांथारावथ ओरैनो सावनानैसो जायोमोन जानो हागौ ना? नाबाबो बेदरबाबो औ संनानै जानो रोङामोन मोना ओं उनावसो लासै-लासै एसे गियान ओंखारनायजों लोगोसे बेखौ माने संनानै बा माने ओंख्रि संनानै जानो रोंनाय हुदाया लासै एसे जालांदों आरो सिगांथारावबा हांनानै सावनानैसो जायोमोन होननानै जों मिथिबोदों आरोना बिनि अनगायैबो नोंथाङा औ माने बर'फ्रा मा माखासे मैगंफोरखौ माने दोनथुमनानै जायोना बेफोर मैगंफोरनि बागै मिथियोबा फंनैसो बुंनो हागोन नामा
दोनथुमनानै
औ माने उनावहाय जानो थाखाय बेबायदि जानाय माखासे मैगंफोर दंना
औ
औ
ओरैनोथ' जोंनि ओनसोलाव ओरैनो दोनथुमनानै मैगं ओ आलुफोरखौ उम गायो नानै बिदिनो न'आवनो जोङो मावनानै औ दोनथुमनानै जानो हायो आरो ओरैनो जोगोनार फोर गायनानै जोङो
औ जोगोनार खुमब्रा ना बेफोरबो दोनथु
नै जानो हायो आरो ओरैहाय खुमब्रा खुमब्राखौबो औ खुमब्राखौबो जोंङो दोनथुमनानै जानो हा हायो ओ बेफोरबायदिनो सबाय बायदिसिना बेफोरखौबो जोङो दोनथुमनानै जानो हायो आरो ।
औ सबायाइ दालि ना उम्म।
औ औ
बिनि अनगायैबो आरो मैगं बिलाइफोरखौबो फोराननाय जानाय
औ जेरै माबा फाथो औ जेरै फाथो फाथोखौ फोराननानै जोङो नारजि नारजि हिसाबै बाहायो । फाथोआथ ' फार्स्ट आव ओरैनो बिफां बिलाइ
औ बिलाइखौ फोराननानै दोनो आरोना ।
औ
औ मार बारा मोजां खोनायाखै नोंनिखौ ओहो एसे लल' लाला मानि नेटनि प्रब्लेम ना ।
बेनिखायनो बिदि खोनादों दा खोनाबायना अ ओरैनोथ' जो नारजिखौ ओ बिलाइखौसो खानानै फोराननानै बानायनाय जायो नालाय बेखौबो दोनथुमनानै जानो हायो आरो । औ जोंङो एरै जेरै मटरफोर औ मटरफोरखौबो जोंङो दोनथुमनानै जानो हायो । औ मुला । फोरखौबो जोङो औ फोराननानै औ फोराननानै हानानै दोननो हायो हानानै फोराननानै दोनबाथाय जोंङो बेफोराव अनलाबो जाजायो । सबाय जोंबो जाजायो आलुजोंबो जाजायो आरो । गोरान फोराननानै दोनबा औ।
उम। आरो बिनि अनगायैबो जोङो ना माखासे मैगंफोरखौ मैगं बा फिथायानो हग माने आसार खालामनानै दोनथुमनानै जानोबो हायो आरोना। सब फिथाइखौनो जेरै थाइ जौ खान्थाल ना? गोबां फिथाइफोरखौनो जोङो माने दोनथुमनानै ना उनाव सिजोन गैयाबा जानो हानाय बेफोरबायदि हुदा दं आरो ना। खौ माने जोङो औ मानि मोननाय टाइमावथ' एभेलेबेल मोनसिगोन नालाय बेखायनो बेखौ माने जाख'नो हायाबा बिदि दोनथुमनानै जानाय हुदाया गोदोनिफ्रायनो दंबोयो आरोना। आसार बा फोराननानै एसे मैगं बा फिथाइ सामथायाइखौ फोराननानै उनावहाय जानो हायो औ। माने बर'फ्रा बेफोरबायदियाव माने आख आखा फाखा होननांगोन आरोना गोदोनिफ्रायनो दोनथुमनाय जानाय।
औ।
बिनि अनगायैबोथ' आथिखालाव ना गोबां ओ गोबां मैगं बा ओंख्रिफ्रा जोंना बुहुम नाङैनो मिथिजाबाय जि आइटेक होनलाय जेरै ना अनला ओंख्रिफोरखौबो जोङो ना? मिथिजाबाय बेबायदि दिनो आरो गांजेमाखौबो नामा? औ। जोंनि सिनायथि महरै मोनबाय आरो। औ नाफाम। नारजि अमा ना बेफोरो जोंङोनि मुलुग औ ना बयजोंबो मिथिजाबाय आरो जोंनि बर' फोरनि होननानै गुबुनाबो संनानै गुबुन हारियाबो संनानै जायो नाथाय बियो जोंनि होननानै जोङो सि नायथिम मोनहोनो हाबाय आरो ना? बेफोरखौ माने गोदोनिफ्रायनो जाबोख नालाय जोङो बर'नि थैयावनो दंखायो औ। ओंखायनो दायो जोङो आरो माने सिनायथि मोननानै आरो गोजोनथाव जाबाय आरोना गोजोनसिनबाय माने बेफोरखौ जोंनो जाखायो नालाय ना ओंखायनो बिनि अनगायैबो आरो नोंथाङा माबाफोर मिथियोबा फंनैसो बुंबावदो। औ नेटा प्रब्लेम नामा बारा खोनायाखै
अ ओरैनो माबाफोर मावनाय जायो नामा?
मैगंआथ' औ मावो बिदिनो न'आव जानो आन्था माखासे मैगं जेरै ना सबायबिमा भिन्दि ना लोगोसे आरो खुम ब्रा लाव बेफोरबायदिखौ मावो आरोना। औ बेफोरबायदि सबाय बा दालि बेफोरनि खेथिखौ माने जोंनि साइदाव खालामा आरोना।
अ
ओ
ओरैनोथ' जोंनिथिंबो हेलौ
औ खोनादों।
जोंनिथिंबो मैगंफोरा ओरैनो फान्थावफोर दं आलु लु आबो दंखायो ओमफ्राय